खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ना खोनायाखै?
खोनादों नोंथां खोनादों।
ओइ नोंनिखौ लासि खोनाथारदों। उम। ‌
खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनाबाय।
हेलौ हेलौ, औ नोंथाङा मानोबा फन हरदोंमोन? खोनादों खोनादों।
मा खालामदों?
हेल' नोंथां? नै दङ ओरैनो। नै ओरैनो दं ओरैनो जिरायनानै।
ओमफ्राय खैदिननि थाखाय खैदिननि थाखाय न'आव थांदो?
न'आव थांनायाथ' मास मोनसेआ नो जाफ्रामगोन।
मा इकजाम जोबना थांदोंना मादों?
औ एगजाम जोबनानै फैदों फैनाया।
उम, मालाथो फैगोन?
फैनाया बिदिनो पास थारिखफ्राव थांनाय जागोन खोमादां।
नैयाव।
औ औ। इदिनो गायनाय फुनाय दिन जादों नालाय इयाव दंफैयो आरोना।
नोंसिनिथिं मालाय दै फैयोदां।
दैयानो नै दा सान्दुं सान्दुंसो दुंखावनानै होबाय थादों दैयानो एसे प्रब्लेम जाना दं दैया।
नोंसिनिथिं एसेबाबो थायो ओनदांलै जोंनिखैसो माइ गायनोबो खिथियानो जाया।
अ जोंनिखैलाय दै
दैबो फैया।
दैया एसे प्रब्लेम होगासिनो दं दासान्दि माने अखा हायाखैना। अखा हायैनि थाखाय दैया गैया आरोना।
उम।
नोंथां मोननिखैलाय दै दं ना गैया जाखो?
जोंनिथिंबो गैयालै अखायानो हाथाराखै माथो।
अ।
दुब्लियावनो दैयानो थाया।
अ, गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दं नोंथां मोननिखै?
सोलिदों सोलिनायालाय फारसेथिंजाय सोलियोलै ओरै हाजो साइडखि जोंनिखै खिन्थु दैयानो फैया।
अ।
गोरान खिथि मावाबानो उफाय गैला जोंखै।
औ औ
माबा ओंखाम जाखांबाय नामा?
जाथ'वाखै उम। उम
दाबो अ दाबो जायाखै होनबा आरोना।
उम जाथ'वाखै।
उम मा ओंख्रि संदोंबा?
ओंख्रियाथ' उम आं मिथिलाय लांलालै ओंख्रिखौ न'आवसो बि संग्राफ्रासो मिथिसिगौ।
औ
दायो नोंथांनाव आं माबा मोनसे सोंनो सानदोंमोन आरोना नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ दे सोंनो हागोन दे।
औ नोंथां नोंसिनाथ' गोबां साफाद बागान दं आरोना मा साफत गायदों आरोना बे साफात गायनायाव मा मा माबा नांगौआव बेखौ एसे एक्सप्लेन खालामना होनो हागोन नामा नों?
ओम सापात गैनायाथ' इसिबां गिदिर खोथा नङा है ओरैनो गयफोरबायदियानो होनजायो बेबो बागान गय बागानफोरबायदि जेनेबा हमनाला गिबियाव नों हाखौ एवग्रोदो।
औ औ
बेफोरनि उननिफ्राय नों सुनैफोर सारनांगोन आरो ना। हायाव आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय हो
सुनैखौ मानिबा थाखाय सारनांगौ नोंथां।
सुनैखौ जेनेबा हाखौ फोमोननो थाखाय सारनाय जायो आरोना। जेनबा सुनै सारखांनानै जेनबा ट्रेक्टरजों खनसे एवो।
औ औ
बिनिफ्राय उनावहालागै मास मोनथामसो दोनो आरोना बेखौ माने गायनायनि सम जाजासिम बिनिफ्राय जेनेबा बे सुनै सारनानै जेनेबा हालेवनाय हाया राहैयोब्ला
औ औ
मास मोनथामसोनि उनाव बेनिफ्राय फुलिखौ लायनाय जायो आरो बेलेगाव लायनानै
अ
दोनफैयो बिनिफ्राय सानबासो दोननानै बेखौ गायनाय जायो आरो
अ
ओमफ्राय आरो गायखांनानैबो जेनेबा बिदिनो हासार बायदिसिना मुलि सारनाया जायो आरो जेनेबा एम्फौफोरनि सारनांगौ जायो बेफोरो
औ औ ओमफ्राय नोंथां साफात गायनायाव माने बिगासेसो गायबा बेसेबांसो बिफां थांगोन बायदि नोंथां?
बेफोरो जेनेबा दब्लाय हिसाबसो थाङो बे गायनाया जेनेबा हमनाला नोंना बा बिगा बा ब्रै बिघा
औ औ लाबाय औ औ
बेखौ जेनेबा नोंना दब्लाय हिसाब लायोबा जेनेबा नोंना खमैब्लाबो थांगोन बेयाव साहापत फुलिया सारि हाजार बा पास हाजारसो थांगोन आरो ना
अ माने ब्रै रोजा बा रोजा थांगोन आरोना नोंथां
औ बेफोरबायदि दब्लाय गिदिर गिदिरबा एसे बारा थाङो
औ
हिसाबाव नों बेसे गोजान गोजान जायो बेखौ सुनाय जायो आरो
औ औ
ओम
ओमफ्राय नोंथां सा आफबाद गायनायाव मुलाम्फा दंना गैया जे जेनेबा?
मुलाम्फाखौथ' बोसोरसेसोनि उनावसो मिथिनाय जायो मुलाम्फाखौ जेनेबा फुलिखौहाय बोसोरसे गायखांनानै जेनेबा बोसोरसेसो दोननाय जायो आरोना
औ औ नोंथां
बोसोरसेनि उनाव फुलिखौ एसे। थिन इन्सिसो गोजौआव सिस'नाय जायो बेनिफ्राय उनावहाय। मास मोनथामसो थाना बेनिफ्राय खाजानाय मोनो आरो एसे एनैया। बोसोराव सय सात माससोआ खाजानाय जायो।
औ।
जेनेबा हमना ला बिनिफ्राय ओ आरनिंआ सोनारो आरो जेनेबा फुलिया बांसिनबा एसे मोनो आर्निंआ बांसिन जायो आरो। खोनादोंना?
हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां
ओम हेलौ
नोंथांना नेट आ एसे प्रब्लेम जादों नोंथां
मोनलै हेलौ ओम।
औ-औ नोंथां।
अ'।
ओमफाय माने साफातआव खोनानो-खोनानो मोननाय बायदिबा गोबां मुलि सारनांगौ होनो माथो नोंथां।
औ सारनाया सारनांगौ जेनेबा। ओ खोनायाखै?
औ-औ खोनादों नोंथां।
अ' बे मुलि
खोनादों खोनादों नोंथां।
जेनेबा ओ। बे मुलि सारनाया माने एम्फौ जानायनि बायदिसिना बिदिनो सारनांगौ जायो आरो हासार बायदिसिनाफोरबायदि मुलि।
अ' बिदि आरोना नोंथां अ'। ओमफाय। नोंथां दाथ' नोंथांना खबरफ्रा मोजाङानो आरोना नोंथां?
औ-औ दासान्दि मोजांथ'।
औ नोंथाङा फरायनायखौ ओरैनो। दोनथ'दों बा दोनथ'दों ना आवगायलांगासिनो दं नोंथां? सोलोंथाइ लानायखौ आरोना नोंथां।
ओरैनो मा टुवेलसआ पास जाबाय ओमफ्राय दा जेनेबा आङो
औ-औ।
डिग्रियाव एडमिसन लायालासिनो जेनेबा एसे एडमिसन ओरैनो
औ-औ।
थांना थानायाव राहा मोननाय हादों आरो ना। जेनेबा इन्सटिटिउटआव माने । खै नामा? हेलौ। हेलौ-लौ।